हेलौ नोंथां
ओम खोनाबाय
खबरफ्रा माबोरै नोंथां?
हेलौ
हेल'
खोनाबाय
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां।
उम खोनाबाय दासो
अ खबरफ्रा माब्रै
' नोंथां मोजां खोनायाखै नोंना ने गैया खोममोन एसे
नेटआनो प्रब्लेम जाबाय थायो नोंथां आंना
अ
एबार खोनाबायना नोंथां
उ खोनाबाय दे
उम आथिखालाव गेलेनायजोंबो गोबां रां रुफा खामायनो हायोना नोंथां
उ
गेलेनायजोंबो गावनि केरियारखौ दाना लानो हायो
गावनि देहाफोराबो एसे मोजां सावस्रिनि थायो नोंथां गेलेनाय बादै
नोंथाङाबोथ' गोबां खेलाफोर गेलेयोमोन दा गेलेगोनना गेलेला नोंथाङा मा
गेलेनाय गेलेयोमोन नोंथां माने समजों लोगोसे गारनांगौ जाबाय नोंथां
अ
ओरैबो ओरैबो जाया जायोना खामानिफोरा थालांडो खेलफोरावबो बे बे जाब जै
औ गोबां खेल गेलेनानै गोबां मानसिफ्रा रां रुफा आर्जिनो हाबाय आजिखालि नोंथां
उ एसे मोजां गेलेग्रा कसारफोर थांनांगौ नोंथां फोरोंग्राफोर
औ जोंनि जायगायाव बिदि गेलेनायनि सुबिदा गैयाना नोंथां
मालाय बेलेग जाथिफोरना दङना नोंथां
औ
जों बर' जाथिफोरखौ नायानो मालाय जाथि
औ नोंथां नों एसे नेट प्रब्लेम बायदि मोनदों आं नोंथां बांद्राय मोजां खोनायाखाय
अ दामोननि बोथोरा एसे जाफिदों ना नोंथां थां आं बेखौनो खोनाबाय नोंथां
खोनादों नोंथां दाथ' बिदिनो मोनसे खेला जागासिनो ना फुटबल फिफा वर्ल्ड काप
उ
मिथिगोना मिथिया नोंथाङालाय
मिथिनायालाय मिथियो होमबाबो नोंथां आं फुटबलनि बागै बारा मिथिया नोंथां
अ नोंथां गोबां दडन्जार जागासिनो नोंथां बे खेला
दन्थ दोनजा
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
सोरनिजों सोरनिजोंं सोलिगासिनो होनदों नोंथां दा खेला
आस नोंथां मैया बिदिनो फ्रान्सजों नरवे बिदि सोलिदों दाख्लैफोर पुरतुगालजों बिदिनो आमेरिकानि बेफोरबायदिजों सोलिदोंमोन आसोल
नोंथाङा नायबाय थाथारो नामा
सम सम नायो आं नोंथां
नोंथाङाबो खेलनि बागै एसे इन्टारेस्ट दंमोन नामा
औ नोंथां आंबो खेलनि बागै एसे इन्टारेस्ट दंमोन नाथाय समजों लोगोसे लोगोसे माने गेलेनायफोरखौ मिलायहोनो हायासै नोंथां
उम बिदिनो जायो नोंथां गेलेनाय बागै बाबो
औ गेलेनायनि बागै खेल होनोबा गोबां खेलफोर दं नोंथां
जेरै भलिबल
उम
फुटबल
जोंनि भारताव गेलेनायखौ खेलखौ क्रिकेटखौल' गोनांथि होयोना नोंथां
उम ओंखायनो माखासे खेल गेलेग्राफोरा थालाङो नोंथां
बेलेग गेम खेलफोरखौ थाल लाया खालि क्रिकेटखौल' नोजोर होयो
नङाबा मेन खे खेला हकियासोमोन नोंथां जोंनि इण्डियाायाव
दा बेफोरखौ बांद्राय नायसनला नोंथां
उम नोंथाङा मा खेलाव
मा जाखो नोंथां
एसे नेटनि प्रब्लेम खोमा नोंथांना
एसे बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
ओ खोनाबाय नोंथां
औ दासो खोनादों नोंथां
ए
दाख्लैसो देरहादोंना क्रिकेटआवबो इण्डियानिया खेलाव
औ मानिजों मानि जानाय मोनथाय नोंथां आं नायनाय जायासै एसे
निउजिलेण्डजों इण्डियाजों जादोंमोन खोमा नोंथां
ए ब एसेबां बेसेबांआव देरहालायखो नोंथां
आंबो बारा मोजां मिथिया नोंथां अब्लाबो इण्डियााया बिराद मोजांसिन स्करावनो देरहादों
उम दाख्लैबो भलिबल खेल जादोंमोन नोंथां इण्डिया
औ नोंथां माबोरै जाखो इण्डिया नालाय
इण्डियाया जेनबायसो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङालाय मा खेलायाव बांसिन इन्टारेस्ट दं
आंबो बेफोरबायदिनो भलिबलफोराव एसे इन्टारेस्ट दं नोंथां फुटबल भलिबल बेफोराव
उम खेलफोराव बिदिनो
नोंथाङा
हो
नोंथाङालाय अबे गेमावबो बांसिन एसे इन्टारेस्ट दङ
आङो भलिबलावसो नोंथां एसे गोसो होदोंमोन सिगांनिफ्रायनो नाथाय मा खालामनो बोथोरजों लोगोसे गारनांगौ जाबाय नोंथां बेफोरखौ
नोंथांनिखौ एसे फिसा फिसा खोनादों नोंथां रावखौ
ए खोनाबाय नोंथां
दासो एसे मोजां खोनादों
बिदिनोलै नोंथां दामानि बोथोराबो गाज्रि ना
औ
अखा जायो नालाय बेखायनो नै दा एसे प्रब्लेम जायो जों बेनोथ
गेलेनायखौनो जोंबो गोबां गोसो होदोंमोन नाथाय गैया गेलेनो हायासै नोंथां
उम खस्थ'बो ना नोंथांनि खेल गेलेनायावबो
औ नोंथां बिदिनो देहा मोदोमफ्रा राफोद थायो नाथाय गोबां खुनिबो जायोना नोंथां
इन्जुरिन्थां बांद्राय गेलेबाबो गावनि देहानि थाखाय गेले नांगौ जायो नोंथां
माथो खालामनो आरो
उम
बिदिनो गोबां गेलेनाय गेलेनाय फाव गोबां पासफ्राव थाखा फैसा नांगौ जायो नोंथां
उम बिदिनो गेलेबाबो गेलेबाबो प्रब्लेम जायोना एसे सापर्टफोरबो मोनाना नोंथां मालाय बेलेगफोर ना मोनो
औ नोंथां
जोंना हारिनियानो गावजों गाव नासयलायोसो
औ नोंथां
दा नोंथांङा जेबो गेलेथखै खेलबो
गेलेथ'वाखै नोंथां
जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गोबां गिदिर गिदिर खेल गेलेग्रा जाबायना नोंथां
उम
फुटबल बेफोरबायदिनो फुटबलफोरखौ गोबां गेलेग्रा ओंखारबाय बर' हारिनिफ्राय
उम
हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' बिथांमोन बिसोरो गोबां गिदिर लेभेलाव थांबाय नोंथां
दानि गथ'फ्रा बिदि गेलेलालै नोंथां
गेलेनो सानबाबो हाया नोंथां दा गथ'फोरखौ
उल्टा बुंङो
उल्थासो फोरों जाया
गिदिरफोरजोंनो नांलायसै नोंथां दानि गथ'फोरा
गेलेनायजोंबो केरियार दानो हायो बेखौ मिथिया बिसोरो नोंथां
नाया बिसोरो जेबो गावनि देहाखौबो नाया
औ नोंथां आरो इन्डियायाव खारनायफोराबो खारनाय गेलेनायफोरजोंबो गोबां। मानसिफ्रा गोबां गावनि केरियारखौ दानानै लानो हाबाय नोंथां।
आवगायनोबो हागोन।
आवगायनो हाबाय खारनाय बारनायजोंबो
ओ दा मागि खेला बांसिन सोलिगासिनो नोंथां इण्डिआव बेनो
दाथ' क्रिकेटखौल' बांसिन सोलिहोयो माथो नोंथां
उम दा दाबो जागासिनो दं नामा क्रिकेट दा नोंथां
क्रिकेटआ दा आं मिथिया आं दा नायनाय जायाखै दाख्लैफोर टेस्ट मेच जागासिनोमोन नोंथां
दासान्दि फुटबलासो बांसिन सोलिगासिनो दं खोमा नोंथां
औ नोंथां दा फुटबलखौ गोबां नायदों सुबुंफ्रा
उम
जोंनि जोंनि बिटि बि टि सि नि एम सि एल ए आबो गोबां फुटबल नायो होननाय खोनादों आं गेलेनायनि बागै मोजां मोनो होननाय खोनादों आं नोंथां हाग्रामा महिलारिखौहाय
उम उम उम बिदिनो सापर्ट थाबासो जायो
औ नोंथां हरैहाय जोंनि बर' हारिनि हरैहाय क'क्राझारफोरथिं गोबां खेलखौ दा फुटबलखौ गोबां सिरियास लादों नोंथां
ओं ओं जोंनि हाग्रामा सारमोना
औ ओरै जोंनिथिं इ एसे खना जाफैबायना गेलेनायफ्रा एसे दुरबल जानानै दङ
उम बिदि एसे बर'फोरखौबो नायनांग। नोंथां जोंना खेलखौनो लानो नागिरा नोंथां गिदिर गोलाव फ्रा गावबा गावनिखौल' नायो।
औ नोंथां
उम
दा नोंथां ओंखामफोर जाबाय नामा?
जानाया जाथ'वाखै नोंथां जानोसो नागिरदों माने
अ
खोनायाखै नोंथां नेटनि एसे प्रब्लेम जादों
नेटा बिदिनो जाना दं नोंथां
औ
दस सेकेन्ड जाबायमोन नोंथां
जासिगोन दे नोंथांना होमबा
जागोन दे दे